हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
गोजोन फुंबिलिनि हामलायहरनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ आंबो नोंथांनिसिम फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरहरनाय थाबाय।
औ नोंथां। ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथां नोंथांजों आङो ओ नोंथांजों आङो बैसागुनि फारसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां। ओ जेरै जोंना बैसागु बुंब्लाथ' जोंना बैसागुआ मोननै रोखोमनि दं नङा होमब्ला नोंथां औ जेरै औ नोंथाङा जोङो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु खौ जोङो फालिनाय जायो नोंथां बेबायदिनो ओ मोसौ बैसागु बुंनो थाङोब्लाथाय जोङो मोसौ बैसागुखौहाय जोङो ओ बैसागुनि ओ से खालार खालि जोङो मोसौखौहाय थुखुनाय जायो। बेबाय बिदिनो जोङो मोसौखौ थुखैनायाव जा मुवा जा जोंनो नांगौ जानाय मुवा बेसाद बेफोरखौहाय जोङो फार्स्टावनो लाग्रोनांगोन। जेरै जोंनो मोसौ थुखैनो थाखाय जोंनो ओ मोसौ थुखैनायाव बाहायनाय जेरै जोंनो लाव पानिलाव फान्थाव ओ रं रं बा हालदि आरो लोगोसेनो दिग्लि दिग्लि लिथि थाराय बेफोरखौहाय नांगौ जायो नोंथां।
औ नोंथां।
आरो जोङो थारैनि ओ थारैनि जि मादा बेफोरखौहाय जोङो ओ फिसा फिसा हानाय जायो आरो लोगोसे जों बेफोरखौहाय ओ फिसा फिसा हानानै जोङो लाग्रोनाय जायो ओ दालाफोरावहाय बिदिनो जोङो लाग्रोनाय जायो आरो लोगोसेनो जोङो ओ औवानि आरुं फिसा जिरनानै जोङो बेखौहाय ओ मोसौनो माला सुनाय जायो बे माला खौहाय जोङो ओ मोसौ गलियावबो ओ आलायना होनाय जायो बा जोङो बिसि बिदिनो अखुयफोरावबो आलायनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ बेबायदिनो जोङो ओ मोसौखौहाय जोङो दंग' बा दैमा बिदिनो नाला जाम्फैफोरावहाय जोङो ओ थुखैनाय जायो बेबायदिनो जोङो मोसौखौ थुखैनाय समाव ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ खुगा मेथाइखौ ओ खननाय जायो ओ खनबोनाय खौ जोङो नुनो मोनदों जोङो मोसौ थु खैनाय खननाय मेथाइआ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर ओ हानजा हानजा बारायलांबाय था बेखौ हाय ओ खननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां थारैनो।
औ नोंथां आरो ओ लोगोसेनो जोङो बे मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो जोङो मोसौनोहाय फागा बावनाय जायो। ओ बे फागावखौहाय जोङो फाथोनिफ्राय मोननाय जायो। ओ फाथो दान देथानिफ्राय जोङो मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां आरो जोङो ओ मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो ओ साराय सारायबा खान्था सिथवनि हांगार खौहाय जोङो हुख'नानै जोङो थाव जानाय थावजोंहाय जोङो लगायना लानानै जोङो थालिर बिलाइनि थालिर बिलाइनि
थालि बिलायाव
औ थालिर बिलाइनि ओ माबाजों जोङो फोटाखौहाय मोजाङै फुनना होनाय जायो जाहाथे दे बे मोसौआ समायना नुनायनि आरो लोगोसेनो जोङो ओ बै दिनखालि मोसौखौहाय जोङो दुब्लि फोथारावहाय लांनानै एंगारना होनाय जायो आरो लोगोसे सेनो जोङो मोसौखौहाय जोङो बेबायदिनो उदाङै गिदिंनो थाखायहाय एंगारनाय जायो होमबाना बे बोसोरावहाय मोसौआाहाय उदाङै उदाङै मोनजागोन होननानै जोङो फोथायनायखौ ओ नुनो मोनदों नोंथां
औ
औ नोंथां आरो लोगोसेनो जोङो बे मोसौ थुखैनाय सानखालिहाय जोङो ओ गोखा-गोखै मैगंखौ खाबथिंनो जानाय जायो जेरै जोङो फुंखा दिंखिया नारजि आरो लोगोसे बिदिनो बायदिसिना खाबथिंनानै जोङो जानाय जायो नोंथां आरो जोङो थालिर फस्ला खान्थाल खान्थाल गोरलै आरो थाइजौ गोरलै बेफोर खौहाय जोङो मैगं संनानै जानाय जायो नोंथां आरो लोगोसे बेबायदिनो ना बेदरफोरखौबोहाय एसे जानाय जायो नोंथां बेबायदिनो खोनानो मोनदों ओ बे दिनखालि गोखा गोखै मैगं जाब्लाथाय जोङो जोंनि देहाफोरनि बा जोङो बेमार आजार जानायफोरा बे बोसोरावहाय जोङो बे मोजाङैनो थानायनि थाखाय जोङो बेफोरखौहाय ओ खाबथिंनायखौ जानायखौ जोङो माने ओ खोनानो मोनदों नोंथाङा
औ नोंथां
औ नोंथां बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मानसि बैसागु खौहाय माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां
मानसि बैसागो होननानै बुङोब्लाथ जोंहा मानसि बैसागोआ बैसागोनि से खालार खालिनो खालिनिफ्रायनो फालिनाय जायो नोंथां
औ नोंथां
औ जोङो गिबियावनो फुङावनो उथिनानै जोङो दुगैस्रां स्रां लोबस्रां गिबियावनो जोङो बाथौआव आफा बोराइ बाथौनि थानसालियाव जोङो ओ आरज गाब्रायनाय जायो आलारि बाथि सावनानै
औ नोंथां
औ आरो बिनि उनावहाय जोङो न'खरनि बिमा बिफाखौ खुलुमना लानानै बिनि उनावहाय गिदिर गोलाव आदै मादै दादै आरो आबौ-आबै गासैखौबो गासैनिफ्रायबो बोर लानानै खुलुमनानै खुलुमनायखौ जोङो खुलुमनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां
औ बिनि उनावहाय जोङो बैसानखालिनो जों जोंनि ओनसोलावहाय बैसानखालिनो जोङो फुंखा जानाय खुंखा जानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों गोदोनिफ्रायनो
औ नोंथां
औ जोङो खुंखाखौ ओ गिबियावनो खाना लाखायोबा जोङो ओ गलाबा बाजारनिफ्राय बायना लाबोबा गैयाब्लाथाय जोङो जोंनि ओनसोलाव गोबाङानो जोङो खानो थांनायखौ नुनो मोनो हाजो ओनसोल फोरावबा दारागाव हाजोनि साइडथिंहाय नङाब्ला गुबुनाव खानो थांनानै जोंना बिदिनो न'खरनिफ्राय लानानै फैनाय जायो
औ नोंथां
बिनि उनाव ओ जोङो बेखौ जयैनो न'खरसेयैनो जमायहाय जानाय जायो नोंथां।
औ नोंथां
औ बिनि उनावहाय जोङो बिनि अखानायैनायनिफ्राय जोङो मोसा ओ मोसानाय फोरबो औ फालिनाय जायो जोङो ओ गासैबो गामिसेयैनो गथ' गथाइ बोराय बुरै सेंग्रा सि ख्ला गासैबो ज' ज' जाजाय गासैबो दु दुखुफोरखौ बावगारनानै जोङो रंजानो थाखाय जयै खौसेयै ओंखारो आरो
थां
औ बै सानखालि जोङो ओ आइजोफोराहाय बा हिनजाव हिनजाव मानसिफोरा गोमो दख'ना गोजा ओ सादोर आर'नाइ ओ जान्जियावहाय आर'नाइ गोदोनायावहाय आर'नाइ आरोबाव खानायावहाय बिबार खफा ओ खानायाइ खफायावहाय बिबार लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नोंथां
औ नोंथां
औ आरो हौवा मानसिफोराहाय गामसा आर'नाइ गस्ला जान्जियावहाय आर'नाइ गोदोनायावहाय आर'नाइ लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो औ मोसानो थाखाय जोङो ओ दामनाय देनाय आगजुफोरबो लानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय खाम सिफुं सेरजा जथा जाबस्रिं बाय थरखा बायदिफोरखौ लानानै जोङो रंजा न'खर न'खर रंजानो थाङो। आरोबाव जोङो औ गुबुन जायगायावहाय रंजानो थाङोबा जोंनि ओनसोलावहाय गुबुन ओ गुबुन जायगानि सुबुंफोरा बैसागु रंजानो फैयोब्लाथाय जोङो रां एबा माइरं हरनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ नोंथां
ओ औ आरो गुबुननि जायगायावहाय जोङो मोसानो थाङोब्ला बा न'खर न'खर मोसायोब्ला जोंनाहाय रां एबा माइरं हरनायखौ जोङो उनावहाय जोङो बेफोरबायदिनो रां आरो माइरंखौ जोङो ज'यैनो गामि सेयैनो जोङो खाना जानाय जायो नोंथां
औ नों नोंथां
औ आरो बिदिनो बैसागोनि जोबथा सानावहाय जोङो बैसागो फानसनबो लानायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोदों बैसागो फासनावहाय जोङो ओ‌ मोसानाय बादायज्लायनाय खारनाय बारनाय ओ खेला आरोबाव खन्थाइ-खन्थाइ आवरायनाय बादायज्लायनाय थाबै बुंस्लुनाय बादायज्लायनाय बायदिसिना नाय बादायज्लायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोबाव जोङो बिनि जोबथा सानखालि रोजाबगिरि लाबायखौ जोङो नुनो मोनो नुनो मोन गोद गोदोनि खायनो नोंथां
औ
बे नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथांनि ओनसोलावहाय मोसानाय ओ बैसागुखौ मानसि बैसागुखौ माबोरै फालिनाय जायो
औ
दहाय जोङो ओं खानाफोरखौबो जानाय जायो आरो लोगोसे जोङो फुङावनो जोङो सिखारनानै
औ
नायनि उनावनो जोङो ओ गोदोर सुबुं फोरखौ बायदिसिना जोङो गिदिर सुबुंफोरखौहाय ओ औ खुलुमनाय जा बोरलानाय जायो बेनि उनाव जोङो उन्दैफोरखौहाय बिदिनो अननाय होयो बेनि उनावहाय जोङो
औ
औ औ नोंथां नोंथांनिखौ मोजां औ नोंथां नोंथां बिब्दिब्ला जोंहा समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना
फोरजों ज' ज' मोसानो थाङो आरो लोगोसेनो जोङो बेफोराव ओ गोदोनि दिनाव
हेल' नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना
न दा एसे खमायनो हमबाय दा जोङो बांसिनानो ओ केसेक बा बक्सफोरजोंहाय जोङो बांसिनखौ जों जोङो गुबन जायगा हाय जोङो मोसानो ओंखारलाङो आरो लास्ट खालिहाय बेबायदिनो जोङो मोसानायाव बेखौहाय जोङो ज बैसागुआव जोबखांनानै जोङो खाना आरो बे बैसागु
हेलौ नोंथां। औ नोंथांनि आवाजखौ आङो खोनानो मोनाखै नोंथां। हेल' नोंथां। दे बिब्दिब्ला होमबा नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय।